हेलौ
खोनादोंना
औ खोनादों
ए दा दसे सम जों जिब जुनारनि बिसय जों दसे रायज्लायनोसै ना
औ औ रायलायजायो
उम जेरै न'आव फिसिनाय अरनबारियाव थानाय जुनारनि सोमोन्दै बिदिनो हाग्रानि दाउ ननि दाउ
औ औ
उम न'नि होनोब्लाथ जोंहा रोखोम रोखोमनि एसे जुनारफ्रा दङ जेरै मोसौ बोरमा अमा बोरमा मैसो गराइ बिदिनो रोखोम रोखोमनि आरो बेजों लोगोसे अरनबारिनि होनोब्ला जोंहा जेरै सिंह मोसा मुफुर मोख्रा मैदेर आरो बिदिनो गोरेल बो जा रोखोम रोखोमनि जोंहा हाग्रायाव मोननो थाङो आरो जेरै दाउसिन दाउला दउसिन होनोब्ला जोंहा माथो लाग्रा माखासे दाउसिनफोर दं जाय जेरै बाथ' मैना बिदिनो दाउस्रि दा बिदिनो जोंहा हाग्राबारियाव मोननाय दाउसिनफ्रानो जाबाय जेरै पिकक दाउराय बिदिनो सामखला बिदिनो रोखोम रोखोमनि जा अरनबारियाव मोननाय थांनाय दाउसिनफोर दं आरो दिनै बे समाव नोंथाङाबो बुंनो हागोन बिदिनो अरनबारिनि न'नि आरो जों मोसौ जुनारफोर जों न'आव लायोबा जोंहा मा मुलाम्फा दं
औ
आरो बेफोरनि गोनांथि दे नोंथांनिफ्राय फंनैसो जों मिथिना लानो होमबा मिथिनानै लानो
औ जोंहा न'आव जिब जुनार फिसिनाय होनोबा बेफोरबायदिनो दाउ अमा बा हांसो बेफोरबायदिनो फिसियो बोरमा जोंनि बर' न'खरावथ' बेफोरबायदि फ्रायानो फिसिजोबखायो जेरै मोसौ हां मोसौ दाउ अमा बेफोरखौ गासैबो जोंनि बर' न'खरफोराव बेफोरखौ फिसिना फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनखायो आरो जोङो बर' न'खरावहाय गोबां आबाद मावो नङा होमबा जेरै दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर बेफोराव आबाद मावनायाव जोंनो मोसौनि गोनांथि दङ मानो होनोबा जोङो मोसौ मोसौजोंनो एवनानै
औ
आबाद मावनो हायो बिनिखायनो जोङो मोसौ मोसौनि गोबां मोसौखौ गोबांखौनो जोङो फिसिनायखौ नुयो बा बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो जिब जुनार जिब जुनारखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो बर'फोरा अमा फिसिनानैबो न'खर सालायनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
औ आरो बेफोरबायदिनो दाउ अमा सरि ओ दाउ हांसो बेफोरखौबो गोबां फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोबा बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ जोङो फिसिनानै माबा मोनसे बिजनेस बा बेफोरबायदिनो फाननो हायो जोङो बे दाउ अमा हांसोजोंनो जोङो रांबो आरजिनो हायो नङा होमबा
औ जों गोदोनि दिनाव मोनोमोन दिनै मोसौफोरजों मैसोफोरजों हाल एवनायखौ नाथाय दानि जुगावथ' जों बेबायदि खौ नुनो थांला आरो ना नङाआसे
औ औ
जोंनि आबै आबौमोना मा खालाम जेन बिदिनो अखा नायब्लानो मोसौ होलांनानै हाल एवहैनायखौ जों नुनो मोनो दानि जुगावथ' बिदिनो जोंहा मेसिननि जुग जाबाय मदार्न जुग जाबाय बेनिखायनो दानि जुगाव जों बेफोरखौ बावगारनानै जों मा खालामो दा मेसिनफोरजों जोंनि फोथाराव जोंनि थाखाय जुनारफ्रा गोनांथि मानो होनोब्ला जोंहा बेनिफ्राय जों माबे बायदि रोखोमनि नांगौफोरबो जों मोननो हायो आरो जेरै गोबोरखि जोंनि आबादखौ मोजां खालामनो हायो खालामनोब्ला जोंनो मा नांगौ हासार नांगौ बेनिखायनो जोंनि थाखाय जुनारफ्रा गोनांथि आरो अब्ला नोंथांनिफ्राय दे
औ नोंथाङा मा बुंदों
हा
नोंथाङा माबाफोर बुंदोंमोन नामा
नोंथांनिफ्राय मिथिना लानोसै दे जों जुनारफोरखौ जों न'फ्राव मानो फियो आरो मा खार'नाव जों फिसिनानै लायो आरो मा मुलाम्फानि थाखाय जों फियो आरो बबे बबे खामानिफ्राव जोंखौ हेफाजाब खालामो बिनि सोमोन्दै बुंदो दे
औ आं नोंथांनो सिगाङैनो फोरमायना फोरमायना होखाबायमोन जेरै जोङो मोसौफोरखौहाय हालेवनायनि थाखाय जोङो फिसिनाय जायो आरो जोङो थाखा फैसानि थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो दाउ अमा हांसो बेफोरखौ जोङो फिसिनानै जानो हायो बा थाखा फैसा आरजिनायावबो जोंहा मदद मोनो जेरै थाखा फैसा ओ
दाउ अमा हांसो फिसिनानैनो जोङो गोबां मानसिखौनो बेफोरबायदि गथ' गथायाइखौ जोङो फोरोंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ ओ
जोंनि ओनसोलावथ दा बुंनो थाङोबा बेफोरखौनो बांसिन फिसियो अमा दाउ हांसो बेफोरखौनो बांसिन फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ जेरै अरनबारिनि हाग्रानि जुनारफोरनि सोमोन्दै फंनैसो
नोंथां आङो हाग्राफोरनि जिब जुनारनि बागै आं बांद्राय मिथि या मानो होनोबा आङो बेफोरनि बागै बांद्राय मिथिया आरो नोंथाङा मिथियोबा फंनैसो फोरमायनानै होजागोन
उम जोङो नुनो मोनो बिदिनो एनिमेल प्लाने दिसकभारिफ्राव दा बिथांमोनहा मा खालामो गावसोरनि फिसा सिनखौ मा खालामो होसोनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय बासायनायनोब्ला जों गावखौनो साबधान लाखिनांगोन हाग्रानि जुनारनिफ्राय बासायनोब्ला जेरै मोसा मुफुर बिथांमोनहा मा खालामो एबा सासे गावनिसो गावनिसो फिसासिनखौ नुयोब्ला बिथांमोनहा मा खालामो होसोनानै जेन जानाय नोंथाङा नोंथाङा काजिरंगायाव बा नोंथाङा सिराखानायाव भिजिट खालामखां खालामबाय नामा नोंथाङा बिदिनो फैनोब्ला
आङो आङो बेफोरावहाय बिज थांनो मोनफेराखै बा बेफोर जायगायावहाय नुहै फेराखैबो
औ बेनिखायनो आङो बांद्राय ओ हाग्रायाव जिब जुनारनि बागै बांद्राय आङो मिथिया आरो ओ नामफोरखौल मि थियो नाथाय अबे जुनारा ओ माबायदि आखुनि आं बेखौ बांद्राय मिथिया आरो नोंथां
औ
ओ जेरै ओ बेफोरबायदिनो मोख्रा बा ओ मैदेर बेफोरखौलाय जोंनि ओनसोलाव ओ नुयो नुनाया होमबाबो दानिया एसे खम जाबाय आरो इफोरो ओ बेफोरबो बांद्राय जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोननायखौ नुनो थांलिया मानो होनो बा बेफोरो हाग्रा बंग्रायाव बांसिन थायो नामाथाय ना नोंथां
उम उम ओ मोख्रा होनोबाथजों गासै बो सिनायखायो जेरै मोख्राया मालायनि न'खराव हाबनानै मालायनि खेथिफोर मा खालामदों नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङासै
औ औ।
औ। जेब्ला जोंनि सायाव मोख्रा बिदिनो थागोन अब्ला जाहा जोंनि खेथि बाथिफ्रा मा जायो नस्थ' जायो। बेनिखायनो जों बेफोरखौ मा खालामनांगोन जोङो साबधानै थानांगोन बा गावखौनो साबधानै लाखिनांगोन अब्लासो जोङो गावखौ खौनो बासायनो हागोन आरो नङाबाथ' जों हानाय नङा।
औ औ थारैनो।
ओम जेरै बाथ' मोना मा खालामो दाउसेना बाथ'आ मानसिनि माथोखौ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो दाउस्रिफ्रा माथोखौ लानायखौ नुनो मोनो। जेब्ला जों बिथांमोननो मो जों माथोफोरखौ जों फोरोंगोन बा मोजां बाथ्राफोरखौ जों फोरोंगोन अब्ला बिथांमोनहा मोजां बाथ्राखौनो लागोन। जेब्ला जों गाज्रि बाथ्राफोरखौ फोरोंगोन अब्ला बिथांमोना मा खालामो गाज्रि बाथ्राखौनो लानानै बिथांमोनहा रायलायगोन आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि थाखाय दावसेनफ्राबो गोनांथि मानो होनब्ला जोंहा मिथिंगायाव दाउसेनफोर थायोबासो बिदि जुनारफोर थायोब्लासो जोंनि मिथिंगाया मा जायो। समायना जायो।
औ।
बा नोंथांमोननि न'फ्राव बेबायदिनो बिदिनो दाउसेनफोर मोसौफोर बा जुनारफोर फिनाय दं नामा?
ओ जोंहानियावथ' दायो औ ओ न'आव जि फिनाय जुनारफोर होनोबा मोसौ, बोरमा अमा आरो दाउ हांसो बेफोरो दङ'। आरो ओरैनो जोङो बेफोर बायदिनो दाउस्रिखौबो खोब न'आव दोनो। नोंथाङा जेरै फोरमायदों औ बेफोर बायदिनो फिनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो दाउस्रिनो आदार होनोबा जोङो गुमा हमनानै होनांगौ जायो ओंखामफोरखौ खौ बांद्राय जानो नागिरा।
औ।
औ ओ जोङो दाउस्रिखौ जुदि माथो फोरोङोबा ओ फिसानिफ्रायनो फोरोङोबा बियो माने माथोखौ लायो आरो जोंनि बर' रावनि माथोखौ बांसिनानो रोङो आरो।
औ।
औ आरो जोङो बाथ'फोरखौबो खोब ओ फिनायखौ जोङो नुनो मोनो बाथ'फोरनि थाखाय जोङो बेफोर बायदिनो ओ फिथाइ-सामथाइखौ बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै आपेल आंगुर बेफोरखौ जोङो होनायखौ बांसिन नुयो आरो ओ आङो ओरैनो फिसि फेराखै बाट ओ मालायनि फिसिनायखौ जोङो नुदों। बिनिखायनो नोंथांनो फनैसो फोरमायनो हादों आरो आङो।
औ।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबोबाय नङा होमबा।
औ।
ओ नोंथांजों ओ न'आव फिनाय बा हाग्रानि जिब जुनारनि सायाव सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ। होनबा दा दसेनि उनाव जों दा दसेनि उनाव सावरायजाफिनगोन ना नोंथां।
औ औ मोनसे मोजां आयदा लानानै सा मोनसे मोजां मोजां आयदा लानानै सावरायफिननोसै नोंथांजों।
औ जागोन दे उम
औ गोजोन्थों नोंथां।
उम